हेल' औ नोंथां
औ
खोनादोंना
औ औ खोनादों दे।
अ मा खालामदों नोंथाङालाय दायो।
आङो दा ओरैनो दङथ' दङ नै ओरैनो
औ थिगै दा होमबा नोंथाङा ना?
औ औ थिगैनो दंथ'यो दे
होनबा आं नोंथांजों मोनसे एसे आयदानि सायावसो रायलायनो सानदों रायलायनो हागोना नोंथां।
औ रायलायनो हागोन दे मा आयदानि सायाव रायलायनो
अ आयदा माने ओरैनो जेनेबा जोङो अ जेनेबा बारिफोराव जोंना गोबां बिफां लाइफांफोर थायो नङा होमबा।
औ औ
औ दामाने नोंथांमोननि बारियाव मा मा बिफांफोर दङ आरो। ओमफ्राय बबे बिफांजों मा प्रफिट जायोबा मा इनकाम जों मोनो माबायदि बेखौ एसे फोरमायदो दे नोंथाङा
औ औ
औ
बारिफ्राव मा मा दंफां लाइफां दङ बा बिफां लाइफां बिदि मोनो होननानै बुंब्ला जोंनिखौ बुंनोसै आरो आङो। जोंनि न'आवहाय बिदि बारिफ्राव माने। थाइजौ खान्थाल बेफोरनो दं आरो ओमफ्राय थाइजौ। खान्थालनि अनगायै जोंहा गय दंफांफ्राथ बयनिबो नखरफ्राव थाखायो औ औ औ माने आथिखालाव बय बो सुबुंफ्रानो माने गयखौ बिराद बुरजा बुरजा गायसै आरो दाना फाननो थाखाय जिहेथु जोंहा गय गायनानै फानोब्ला गोबां मुलाम्फा मोनो जे आरो गया माने बा बोसोर द बोसोर बेफोरबायदिनि गेजेरावनो थायो नालाय। फाननो हायो आरो गोबांनो न'खर सुंनो हायो बिदि गयनि माबाजोंबो गेजेर। जोंबो जोंनिथिंजाय माने बे बोरि हा फोर थाबाथाय बा माइ गायजायि हा बेफोरबायदि थाबा बांसिन गयखौनो गायजोबनाय जायो आरो आथिखालाव। बेनि अनगायैबो जोंहा बारिफ्राव दङ ओ फिथाइ थायग्रा बिफांफोर बिदिनो दङ ओ फिसा फिसा दंफांफोर जेरै नारें दं। फां ओमफ्रायो खुसेरफोरबो दङ। आरो नारेखल बिफां लिसु थाइ। गिर आरो बिदिनो माने कक'वा चक्लेट बिफां बेफोरखौबो जोङो गायदों आरो दायो।
औ दा औ कक'वायाबोथ' बिराद इनकामनि मा बा नोंथां दा नोंथांनि मोनाव बेसेबांसो दङ जेनेबा ओमफ्राय फाननो हानाय जाबायना जायाखै
दायो माने थायथ'वाखैनो आरो गोदान। सो गायदों बिदि फाननो हानाय जाथ'वाखै बांद्राय। बुरजाद्रायबो नङा ओरैनो पासस' दाल। औ औ बेखौ मा औ माब्रै जो थोन लानांगौ होननानै बुंब्लाथाय माने बे बिफांखौहा गायनाय समाव माने। गय दंफां बा मा होनो बे बिफांफोरनि सिङावसो बांसिन गायनांगौ आरो। मानो होनोब्ला बे बिफाङा माने सान्दुंखौ बांद्राय सहायनो हाया एसे।
औ औ
मावहाय माने हासारबो होजाया आरो बे बिफांखौ गायब्लाथाय जुदि होयोब्लाबो मान साइ। साइदआवसो होनांगौ डाइरेक्ट दंफांनि गुदि बेफोरबायदियाव होजाया। बेनिफ्राय बे बिलाइखौ माने बिराद एम्फौ जानो नागिरो। दा बे एम फौ जानायनि थाखाय ओ एम्फौ थैनायनि बा एम्फौ खारनायनि मुलि बेखौ दंफांनि। गुदिद्रायावबो होजाया नालाय। एसे साइद साइदाव होबाय थानांगौ जायो आरो ओमफ्राय जायगाफोरखौ साफा लाखिनांगौ।
औ
नानै इमान इदि खालामाबाबो जायो खिन्थु गोरलै समाव बिराद एम्फौफ्रा अर। नो नागिरो बिलाइखौ जाजोबखायो आरो बेखायनो बेखौ सा फा खालामनानै लाखिनांगौ जायो आरो बेजों लोगोसे सायहा जायगाफ्राव गायनांगौ आरो। एसे जौ बे बिलाइ दंफाङा जेसेबां गोजौ जायो इखौहा माने बे बिलाइखौ एसे खायै खायै हो। नांगौ आरो नङा बा माने थिखोनो हाया माने दंफांआ देरस्लाबाना आरो थाब थाब जौथार। रो नालाय बियो ओमफ्राय खानानै होबाय थानांगौ आरो बिलाइखौ नाथाय खानाय समावबो माने नोजोर लाखिनांगौदि बे बिगुरा जेनेबा दोलाब बोफाया दंफांनि बि गुरा बिलाइखौ आराम दलर दलर खानांगौ आरो जुदि बिगुरा दोलाब बोफायोब्ला फिथाइखौ थाया होननानै जोङो मिथियो आरो दा बेसेबां सैथो बेखौथ' आं मिथिला खिन्थु बुङो आरो बयबो
औ माबा खोमा ओ जेनेबा बेथ' बिगुरनिफ्रायनो माबाना बिबार बारनानै ओंखारो नालाय दा बे बिग्रा दोलायोबा बे बिबार बारनो हानाय नङा खोमा
औ जानो हागौ बिदिनो
बेजों लोगोसेनो आरो जाग्रा आथिखालावहाय जोंनि न'आव माने बिदि मा होनो बेखौ बन बैग्रि मा बैग्रि होनो जे बैग्रि फानोना बेखौ अ अ औ बिदिखौबो गायदों आरो ओमफ्राय दङ तेजपुरनि लिसु बेफोरबायदिखौबो माने गायदों आरो बारियावहाय दा बेखिनियानो दं आरो जोंनि बारियाव ओमफाय नोंथांमोननाव मा मा बिफां लाइफां दङ? आरो माबोरै जोथोन लायो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा
जोंनावथ' दायो बिफां लाइफांआ बिराद खम बुंनो थाङोब्ला ख माने जोंनाव दङ थाइगिर खान्थालाथ' थाखायो बयनावबो बारियाव थाखायो थाइजौ खान्थाल गय नालेंखर बेयो बांसिनाव थायो नारेंखला थायाबाबो गया बयनावबो थाखायो मेने गाव जानानै थाखिनायाबाबो थायो आरो गोबां गायाबाबो फ्राय नलेंखर दं फ्राय बेबादिनो ओ बैग्रिया दङ नारें बेफोरबायदिया दङ बेनिफ्राय सुमफ्राम आरि बेफोरबायदिया दङ आरो जानाय फिथाइनि माथाव बेनिफ्राय जायैफोरनि सनालु बिफां बायदिसिना बिफांफोरथ दङ' फ्राय मोनसेथ' दङ जोंनो बे रबार दंफां दङ ओंखायनो माने बिफां लाइफाङा खम आरो जोंनाव बारियाव माने बारियावनो दंफां दं नालाय ओंखायनो माबा आरो खम दंफां लाइफांफ्रा
औ बे मा होनो रबार दंफां खौहाय माबोरै माने गायजेननायनिफ्राय लानानै आरो बे थांंखारजासेै माबोरैहाय जोथोन लानांगौ बा माबायदि जायगायाव गायनांगौ बेखौ एसे खिन्थानो हागोन नामा नोंथाङा?
अ दा ओ बे खौ माबायदि फार्स्ट गायजेनोब्ला बे गायनायनि जगाखौ नायनांगोन ओ गायनायनि जायगाया जेरै बा बेबायदि इसिबां दै थाबाय थानाय जायगा जानो नाङा गोजौ एसे बुरै बुरै जानांगोन आरो माने जे जायगायाव दै जमा थाबाय थायाबा दै थाया जेनेबा ओ दा जोंनि दा गायनाय दुब्लि बेफोरबायदियाव जोङो बेखौ गायोबा माइ गायनाय दुब्लि बियाव गायोब्लाा बेयो माने दैजों थैलांनो हागोन फार्स् गोरलैयाव माने गायजेनबा आरो ओमफ्राय उनावथ' थैया दैबाबो माबा माबो सानदोंबाबो थैया आरोहाय माने थ' ओंखायनो एसे गुरै हा जाबायदि जोङो खोथिया फैयो बा जों जाबायदियाव न' लुयो बेफोरबायदि जायगायाव गायजायो आरो बेफोरबायदि हायाव दा बेखौ माबायदि गायजेनो होननानै बुङोबा जाय बिनि बेगर बेखौ जों फार्सेटावनो जावायनानै बेगरनिफ्राय जा बे माबायोना खिलिनानै ज जा गोरलै ओंखारोना औ बेखौ माने बेबायदि बेनिफ्राय बेखौ माने ओ फार्स्टआव माबायदि खालामदोंथाय बेखौथ' जों मिथिया माने बियो केेरेलानिफ्रायसो फैनाय नालाय फार्स दंफाङा जोंनि आसामाव औ औ थ' बेयो केरेलानिफ्रायसो फैनाय दा बेखौ ओरैबायदि खालामानो जे माने बेगरनिफ्राय ओंखारनाय जा दंफां बेखौथ' दाइरेक्ट खाया माने बिनि आथाया बारा मोजां जाया आरो दै बारा जायो। औ ओंखायनो माने बेखौ बै ओ जेब्ला एसे गिदिर जाफ्रामगोन आरो गायथावथाव जागोन बा होननानै जायखौ जों बुङो। बेखौ माने ओ गुबुन बै जायनिखि आथा दायो हायोना जोङो
औ
बे दंफांनि दालाइखौ माने मोजां दालायखौ नायनानै बेनि बै जायैनिफ्राय जोङो माने दालि ओंखारो थानि ओंखारनाय होननानै ना दालाय ओंखारनाय बेबायदि थानायखौ नायना माने बिगुरखौ हाख्लाबना लाबोनानै बेयाव फैना माने ओइ जायनाखि दंफां बे बेगरनिफ्राय ओंखारनाय बेयाव खागथाबना होनांगौ आरो। आरो खाखथाबना होना जेब्ला बियो सिथाबबाय जेब्ला बियो माने नांथाबना थानानै ओ बेवहाय माने दालाय ओंखारसिगोन बिथिं माने ओंखारसिगोन आरो बिफाङा ओंखारसिगोन दा बिदि जायोब्लाा बेखौ माने ओ जोङो बे दंफांखौ ब जायनाखि बेगर गायजेनन्नाय बेखौ फुनानैहाय पेकदिं खालामनो खायफाया माने गोदोथ' पेकदिंआनो खालामोमोन। पिकेटआव हा सोनानै बेवहाय बेखौ दानस'नानै मम बे दानस'नाय बाहागोआव मम लागायनानै ओमफ्राय रोदा बेखौ साफा खालामनानै बेखौ पेकेटाव खालामना जावायो ओमफ्राय पेकेटाव खामना जावायोबाथाय बे पेकेदाव थानाय समावनो बेयो माने ओ बे जायनिखि बे सिथाब होनाय बैथिं माने खिलिखांनानै माने बि बिफांनि महर लालाङो आरो। ओमफ्राय बे इस्टामनि बाहेरायाव ओंखारोबा बेखौ माने सिब सुनानै बा सिफायना गारनांगौ आरो बाहेरनिखौ बियो माने आथा मोजां जाया नालाय बेबायदिना ओंखायनो बेखौ सिफायना गारो ओमफ्राय जेब्ला बे मेन माबायाव ओंखारो इस्टामाव ओंखारो ओमबा बेयो एक फुटसो जायोबा बिफां महर लानानै बिदिनिफ्राय माने जों गायजायो आरो बेखौ ओमफ्राय खायफाया ओरैबायदि खामो माने ओ बे बेगरनिफ्राय ओंखारनाय बिफांखौनो फार्स्टआवनो ओ जि जायगायाव गायगोन बे जायगायावनो गायखायो बेखौ बेनिफ्रायसो उनाव माने बेखौ दानस'नानै बेवहाय इक्सटाम लागायना होयो आरो। ओमफ्राय बेबायदिबा माने रोदाया गोथौसिन थाङो। ओमफ्राय दा जों जायनाखि प्रसेसआव गायो बेबायदि प्रसेसआव गायोबा पेकेदिं खामना गायो। आरो रोदाया माने बे गोथौसिं थांनो हाया आरो। माने मेन गावनि खाय रोदाखौ माने दानस'ना होनाय जायो ना लाय रोदाया गोजौआवनो थायो गय दंफांफोरनि बायदि ओमफ्राय बार अखा बिदिबायायदि गोसा हायि माबायो आरो बेयो बायि दंफांफोरा बेफोरबायदि जायो।
औ औ।
दा बेबायदिनो ओ जोङो बेखौ बे जिथाम फुट बा जिब्रै फुट बेबायदि गोजान गोजान स्कुवेर फुट बेबायदि खालामना नै गायो आरो लारि लारिनो औ दा बेबायदि नो गायनानै बियो जेब्ला ओ फ्राय बेयो माबानो थाखाय आथा मोननो थाखाय थाब मोननो स्नि दाइन बोसोरसो नांगौ जायो आरो। ओमफ्राय हाया मोजां नङाबा औ। हाया मोजां नङाबा बेयो गोबावबो लायो जि बोसोरसिमबो लायो आरो। हाफोरजों खोथा खायफा हाया माने हासार थायाना।
औ।
माने जायनिखि हाया सिदोब हा बेबायदियाव ओइ बांद्राय थाब देरनो नागिरा एसे गोरा हा नांगौ। हा गोजा बेफोरबायदि हाजोनि हाफोर बेफोरबायदियाव बांसिन मोजां आरो थाब देरो ओमफ्राय बेखौ जेब्ला जोङो गरं जावनानै गायगोन ओ बिसोरनि नेम बायदिबा रबार बरटनि नेम बायदिबा ओ फर्टि न फर्टिन माने जिब्रै जिब्रै फुट जिब्रै फुट गोजान गोजान बे लारि लारि खालामना गायो। नालाय ओमफ्राय बे गोदोङा जायखौ जों गरं जावोना बे गरंआ नै फुट गोथौ नै फुट गुवार बेफोरबायदि खालामनानै जावो आरो। दा ओरैनोथ' जों सिम्पोल गायनो थाङोबाथ' नेै फुट गुवार गोथौ बेखौ जोङो दरखारानो गैया।
औ औ।
ओमफ्राय बेखौ गायजेननायनिफ्राय माने ओ मोसौ बोरमा जानो हायि जानायसिम बेखौ एसे जोथोन लानांगौ आरो हाग्राफोरखौ दानस्रांना होबाय थानांगौ। ओमफ्राय मोसौ बोरमा जादों नामा बेखौ नायबाय थानांगौ। बा एन्जर अरदों नामा बेखौ नायबाय थानांगौ बेबायदि आरो ओमफ्रायो हासार होनांगौ। जायोबा बेबायदिनो नोंथाङा दहाय बुंनाय बादिनो जेखौ खयायाव जाबायदि हास बार होयो बेबादिनो एसे गोजान गोजानाव होयो मानो होनबा रोदायाथ' बिफांनि गुदियावनो थाथारगोन बिदिथ' थाया नालाय रोदाया जेराव मेराव माबायो नालाय ओंखायनो ओमफ्राय देरनायनि उनाव एसेबां माने हासार होनो हाया माने देरोबाथाय रोदाया साग्लोबजोब ना होमबा रोदा दानस' जाजोबबो आरो हासार होयोबा दान जावफ्लेनानै हास हासार होयोबा इनिफ्राय बे खो माने जोङो दाइन दाइन बोसोरसोआव माने जों हानो हायो आरो।
औ औ औ ओम जोंनियाथ' बे कक'आ चक्लेट बिफाङा बेखौ माने बिथ' माबायावनो से बोसोर खायसेना नै बोसोर बिदिफोरावनो थायहैनाय जायो आरो। माने थाबनो थायो आरो बियो बिफाङा।